अ दङ ओरैनो जिरायना
औ
गोलोम बोथोरनि सिजेन नालाय दा माथो खालामनो दंफा सायाव जिरनानै दं। जेबो खामानि गैथआ माने होनो गोलोम बोथोरनि बन्द'जों जाबजों मा मोनो कलेजफ्राबो बन्द' जाहैबायना नोंथाङालाय मा खालामदों।
अ मा होनो माबासो जोंहा मा होनो। दा माबा दालि ओमफ्राय माबा माबा उ फानलु बाथोन मोनानि दालि फांलु बाथोन। नोंथाङालाय माबोरै दं खबर सबर
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
आदसा ओंखाम जाखांबाय फुंबिलिनि?
औ दा जिरायना दं ओरैनो दंफां सायाव
उम
नों-नो-नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा?
ओं रायलायनो हागोन ओं
माने औ नोंथां खोनादों। आं नोंथांजों दसे सम मानि अनला ओंख्रि सोमोन्दै रायलायनो सानदों आरोना। माने गोदो माबायदि माबोरै सं सङोमोन बोरै बाहायोमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलिगासिनो नैबे दानि समाव। बिसोरनि सोमोन्दै रायलायनो।
अ हागोन हागोन बेथ' जोबोद मोजां टपिक। जाय माने बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो जों जाय अनला ओंख्रि।
गोदोनि समाव जों नुनो मोनो मानि अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो होनोब्ला। फार्स्टआव माइरंखौ लानानै दैयाव सोमनानै सुनानै बा दसे सोमहाबनानै उवालाव देनानै संनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो दानि दिनाव बुङोब्ला बेफोर बायदिखौ नुला आरोना मानो होनोब्ला ग्रेन्दारफ्राव होननानै अन बानायो बा मेसिनफ्राव लांनानै अन बानायो सिगांनि समाव उवालाव देरनानै अन बानायो। जों नुनो मोनोमोन आरो सिगां समाव आरो संनाय खावनायफ्राव अनेख आलदामोन दानिजों जेबो मिलायला आरोना सिगांनि समाव संनाय खावनायफ्रा आरोनो न'नि मस्ला मस्लि संनाय नुयोमोन। आरो नैबे समाव दा जों बाजाराव बायनाय मस्ला मस्लिजों संनाय नुसै।
औ नोंगौ नोंथां।
सिगांनि समाव बे संनाय खावनाय बुङोब्ला न'नि मगा दुन्दिया हाइजें बिदिनो बायदिसिना होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो हाइजें बिलाइ, तेजपात बिलाइ बेफोरजों होनायखौ संनायखौ नुनो मोनोमोन‌।
उम बुंं नोंथां।
उम।
आरो अनला ओंख्रिखौ जों सिगां समाव गोबां ओरैनो गाव हाबानि हाबायाव होनाय नुयोमोन माने मा होनो बेखौ हाथासुनि बेयाव होननाय नुनो मोनो दानि समाव। नुला आरोना नुनो मोनला खम जालांबाय हाथासुनि खुंननायखौ जों खम नुबाय माने अनला ओंख्रिजों हाबा खुङोमोन आरो ना सिगां समाव।
नंगौ- नंगौ -नंगौ
दानि समाव जों बेफोरखौ नुनो मोनला। नों नोंथांङा माफोर बुंनो बि बिनि सोमोन्दै
गोबां बाथ्रा हाबनानै थादों हाबनानै थाबाय मा होनो अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै जाय बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेहाय जों नायोब्ला जों नुनो मोनोदि मा होनो गोदो बोरै सङोमोन अनला ओंख्रिखौ होनना बुङोब्ला बेहाय मा होनो गोदो मा होनो गिबियाव जों अन माइ एबा माइरंखौ सं सोमनानै लाग्रोनानै जों उनावहाय बेखौ उवालाव देनानै संनाय संनायखौ नुनो मोनोमोन जाय मा होनो गोदोनि आबौ आबैमोननि संनायनि बेलायाव गोबां मस्ला मस्लि बाहायामोन जायो न'नि बारिफ्राव मोननाय मगा दुनदिया ओ हायजें बिलाइ बेफोरनो दुन्दियाफोर होनायखौ नुनो मोनो जाय मा होनो जोबोद गोथाव मोदोमोमोन जाय जानो था खाय खहाबोमोन मा होनो आथिखालाव नाथाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया आथिखालनि संनाया नाथाय मोदोमो गोथाव ओमफ्राय गोदोनि बायदि संनायनि थावनायखौ आलादा मोनजायोमोन जाय आं उन्दै समाव मोनजाबोदों बेफोरनि बेलायाव नायोब्ला गोबां सोलायदों आरो अनला ओंख्रिखौबो जाय दा नो आथिखालाव देनायखौ नुनो मोनलिया जाय ग्रि ग्रेन्दाराव गुन्दै खालामो। अनलादो-अनला ओंख्रिनि बाथ्रा फैला जों बे। खौनो बुंगोनदि अनलाजों मेवाय बाथ्राया। बयबो मा होनो बयनिबो खुगायाव फैयो अनला ओंख्रि होनबाथाय। मेवाइ होननाय अन्लाजों मेवाइ होनबाथाय। बेनि माने थावनायानो आलदा जायो उम। मोन ना मोनना बे अनलाया बर'नि।
जों बर' उम बर'नि ओ औ। जों आथिखालाव जों नुनो मोनबावोदि। एम्फौजोंबो जानाय नुयो उम एम्फौ- एम्फौ एम। जाग्रा एम्फौ जोङो बेजोंबो जानाय माने गोथावबो मोनजायो मोनजानाया नंगौ। होनब्लाबो एसे माने गाव गोजायो संनाय बायदि मोनजायो आरो ना। गाव गोजा संनाय-संना जायोब्ला गोदो जाबायदि मोनजायो बिदिखौ मोनजायोमोन। गोथाव।
बेनि अनगाबो जोंनि एम्फौ होनबा बुङोब्ला एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै एसे। एयो बुंलांनोसै नामा जायो मा होनो नोंबो बुजिनाय। नोंबो मिथिनाय बायदि आं मिथिनायखौ नों मिथिनाय जाहाते नों मिथिनायखौ आंनावहाय आंनो खोथा फिनलाय। एम्फौ फिसिनाया जाहैबाय मोनसे मा होनो। दोरो बर'-बर'निनो मोनसे मोनसे दोरोङारि खाान्थि जाय मा होनो ओरैनो। मा होनो जथावथाव दसे माहोनो खामानि मावनाय होननाय बायदि। बि जाय जायो जाय मा होनो एम्फौ फिसिनायाव एथबां माबा खस्त' नाङा जायो मा होनो इन्दि। बिलाइ एम्फौआथ' मा होनो इन्दि बिलाइ थासुम्लि बिलाइखौ जायो जाय मा होनो। न'नि बारिफ्रावनो मोननाय जाय इन्दि बिलाइ बे थासुम्लिखौथ' जों बयबो। खेथि खालामनो जाय मा होनो खि खामनो होयो बिनि बिथिङाव नायबा जों।
माबायो जाय एम्फौ फिसिनायाव गोबां खस्थ' नाङा जाय एम्फौ मा होनो जा। थाखाय जों गिबियावनो जों एम्फौ फिसिनो थाखाय मा होनो एम्फौनि बिदै जाय मा होनो सिख्रिनिफ्राय मोनो।
बेखौ लाग्रोनांगोन उम बेखौ लाग्रोनांगोन उनाव गिबियाव बेखौ मा होनो। दोनग्रोनांगोन मा होनो खाथुमनानै आयो जाय बिथाङा। जों बिखौ बिथा ओंखारबाय जाय जों इन्दि नङाबा मैथांग्लि। देहोनानै सिब फिदेरनायखौ नु मोनो। नि मा होथेर एम्फौनि फिथोब जाय एम्फौवा मोनबाय। जेरै फिथै थोबो बिनि फिथोबा जोंनि दा मार्केटआव गोबां दाम जायो मा होनो। आथिखालाव गोबांखौनो एम्फौ लानाय नुला जाय माने इन्दि फिथो इन्दि-इन्दि सि होनो जाय माने। ओ इन्दि एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय जायो इन्दि फिथोब बेयो मार्केट। गोबां दाम बेजों माखासे गोबां माखासे गां ओ मा होनो। गानग्रा-जोमग्रा बा बानायो जाय गोबां बेसेनाव फाननो हायो जाय मा होनो। बे एम्फौ। फिथोबनि मा मोनो जि गस्ला एबा जोमग्रा बेफोरो गोबां दाम गांसेयावनो गाहाथे माने। नै रोजा गाहाम थांनायखौ नुनो मोनो जाय नैरोजा। जानि बांसिनबो थाङो जाय माने जायगा लायो जायगा गोबां दाम लायो जाय मा होनो। गोबाङानो खम गोबाङानो खम जायो।
औ।
गोबाङानो खम जायो मा होनो बेफोर माने एम्फौ फिरि फिथोबनि माबाजों इन्दि। जि दिहुननाया। किनि बेलायाव नायोब्ला जों एम्फौ फिथोब एम्फौनि बिजनेसाबो जोंनि। थाखाय गोबां मा होनो मोजां। ना नोंथां?
उम नोथां नंगौ-नंगौ बेयो नोंथाङा जोबोद मोजां खोथाखौनो बुंदों। दा जोङो थपिकआव अनला ओंख्रैमोन नालाय अनला ओंख्रिया जाहैबाय मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बे नंगौ आरो जोंहा बेयाव होनसां मोने औवा मेवाइखौबो रायखांदोंमोन नालाय औवा मेवाइयाबो जोंहा जानला मोनला औवा मेवाइखौ जाजाया अनला ओंख्रै जोंनोब्ला माने औवाया न' औवायाबो गोबां रोखोमनि थायो नालाय बेयावबो मेवा ओंखारो बयबो औवाया जों लोगोसे जोंङो औवा बुरखानि मेवाखौसो जायो गोरलै गोरलै औवा मेवा बिजों अनलाजों नि जानला मानला मेवाइजों जायोब्ला आरो खौ थावनाय मोनाबा जानो सुखुवा
जाय मा होनो जाथावनाबो नङाना जानला मोनला बो औवानि मेवाइया
उम जों अब्ला औवा औवा बुरखानि मेवाखोजो जाजायो आरोना
उम नोंगौ मा होनो बेहाय मा होनो दाथ' मानो औवा मेवाइनि सिजोन माने जों दाथ' बयनिबो न'खराव खनसेबाबो जों औवा अनला औवाजों मेवाइ जानाय खौ जों नुनो मोन्दों एबा खोनादों उम दा नोंथाङा जाखांखोना जाखांदिया एबार मा होनो औवाजों औवा मेवाइजों अनलाखौ खनसे एबार मा होनो एबारनि बो
जाबाय नोंथां खननैयानो जाबाय
अ आतसा
खननैयानो जाखांबाय खनसे गावबो जायो अनला मेवआ आरो ओ गोथ - गोथाव जायो आरो खनसेया औवा मेवाइ आरो दाउजों जादों
बिनि बेलायाव नायोब्ला जों अनला ओंख्रिया मा होनो बेयो मानो बर'फोरनि दोरोङारि ओं ख्रि मानो‌ जाय मानो जों हाबायावबो बाहायनाय नुनो जाय गोदोनि हा तासनि हाबा इयाव मा होनो अनला ओंख्रि होनायखो नुनो मोनोमोन दा ओमफ्राय बे अनला ओंख्रियाव जों हालदैबो होनाय होआ होनना खोनादों
औ हालदैबो होआ औ आंबो खोनानाया खोनादों औ
बे बेलायाव नायोब्ला मानो ओ हालदै होआ मानाय नानाय आथिखालाव बेफोर मानो हाबाफोरखौ खुं- खुंनाय नुलिया मा होनो डाइरेक्ट मा होनो बे मानो गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर हाबाफोरसो खुंनाय मोनसै जाय मानो हाथासुनि हाबाया जेनबा फिसा मानो आरैनो जेनबा जाय ओरनो गामिखो जाहोनाय नाथाय आथिखालाव खनसेनो गिदिर गिदिर खुंनानै अमा बोरमा दाउना बेफोर होनानै खुंनायखौ नुनो मोनसै आर ना
उम
नायब्ला आरो जों आरो जों बुंनो हाबावदि जों अनला ओंख्रिया जोंनि थाखाय जि आइ तेग बो मोननाय खोमादां आसलथे आं बांद्राय मिथिया बेखौ जि आइ तेग मोननाय बायदि आं-आं आन्दाज दं जेनबा एथबां नंगौ नङा एथबां सियर गैया जाय आइ तेग मोननाय होननानै दा मा होनो जों गुगोलाव नायबा नुयो जाय जि आइ टेग मोनदोंना मोनाखै बिनि सोमोन्दै
उम
बेफोर बिथिङाव नायोबा जों सावरायनाय आयदाया जोबोद मो बुरखानि मेवाइखौ जानो हायो बेहायबो मा बोथोर लानानै ओ जायो जाय गुबुन गुबुन बोथोराव मोननो हायास बे अमा मेवाखौ खारै सोमोन्दैबो सावरायनो हादों थायो मानोे अनलाजों ए म्फौ नुनो मोनदों नालाय
नोंथांजों दस्र सम रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय खोनायाखै नोंथां औ
दे